उम हेल नोंथां उम अ खोना दोन
औ ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन
अ नोंथाङा सावराय जागोन दे
अ जों अब्ला आयदाखौ ओरैबायदि लानो ओ
औ
थामनि मिथिङ फंनै एसे सावरायनि जुदि नोंथाङा सम होनो हायोब्ला
सावरायजागोन‌ जोंना औ नोंथाङानो सावरायग्रो‌ दे
औ जागोन नोंथां। ओ जोंहाथ आसामनि बिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला जोंनि आसामाव गोबां रोखैयो हाग्रायारि सम्पद दैयारि सम्पद बा आरो हा सिंनि सम्फद बेफोरबायदि सम्फदफोरखौ जों मोननाय जायो बेफोरखौनो गासैयै जयैहाय मिथिंगायारि सोम- भट बुंनाय जायो। आसामखौ आसामखौ मिथिंगायारि बे सम्फदनि गंसे रायजो होननानै। गोबां गेदेमाफोरा बुंदों आरो बिजिरगिरि बिथांमोन आरो बेबायदिनो दैदेनगिरि बिथ बिथांमोनाबो गोबांफोरा बुंदों बेबायदिनो। जोंहा मोनथाम रोखोमै राननाय जादों मिथिंगायारि सम्पदखौ।
औ
हाग्रायाव आरो बेबायदिनो दैयाव मोननाय। थिंगायारि सम्पद आरोबाव दङ जोंहा। हा सिंनि मिथिंगायारि सम्पद बेफोरखौ मोननाय जादों आरो हाग्रानि मिथ थिंगायारि सम्पदनि बेलायाव दङ दंफां लाइफां बेबायदिनो। ओ-दावमा दाउसा जिब जुनार। ओ-बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर। ओ-मुलि बिफांफोर बेफोरखौ जों मोननाय जायो आरो। बिफां लाइफांनि मादाव दङ जोंहा बेसेन गोसा बिफांनि गेजेराव ओ-साल। सेगुन सेसु गाम्बारि बेफोरबायदिनो गोबां। आरो जिब जुनारनि बेलायाव दङ जोंहा मैदेर मोसा मुखुर ओ-लख्रा बेबायदिनो गोबां रोखो खोमनि आरोबाव जोंहा आसाम आसामाव। ओ-मोनसे हायुङारि हाग्रामाया मुंदांखा थसे गंआि गान्दानि थाखाय। काजिरङा हायुङारि हाग्रामाया जोंना मुंदांखा। बेबायदि नोंथाङा आरो दैयाव मोननाय मिथिंगायारि सम्पदफोरनि गेजेराव दङ। बेबायदिनो ना, ओ
नाव
सिसु ओ खासेयाव, गोलेर बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दं आरो। ओ नोंथाङाबो हा सिंनि हा सिङाव मोननाय खनियारि मुवा बायदि बेफोरबायदि मिथिंगायारि सम्पदनि सोमोन्दै फंनैसो एसे माबाफोर बुंगोन नामा?
उम हा सिङाव मोननाय खनियारि सम्पटफोर दं होनब्लाथ' जेरै जों खैला, खैलाफोरखौथ' जों हासिंनिफ्रायमोनो नङा होमबा। ओ जोंनि आसामावबो जेनेबा ओ आसाम होनबाथ' जों आसामाव जोंनियाव उम एसिबां मोननो गोब्राब नङा बाहाय खोनानाय मथै मोनदों मेघालय ओरै। एयावसो जावनाय खोननायो माने ओमफाय जोंनि खना खला माखिबा खोनानाय दो नामा नोंथाङा जेरै हा सिगाव अनबाथ' बेफोरनो खैला। ओ जेरै सनाय आरो मुवा माबाफोर उम। सना, रुपा आरो जेनेबा ओ जेरै
ओ
ओ जेरै थाव जेनेबा ओं उम बेसाद। ओ जोंनियावथ' एसेबां इदिखो बारा मोनस्लाबो जानो हानाय। जिखि जाया बुंनोसै माने ओ खनियारि ओ हा सिनिखौ नायना सम्पद बुंबा इफोरनो होनजायो आरो ना। ओ सना, रुफा जेरै खैला। ओ थाव। जेनेबा जों मोननो हायो।
औ औ सुनि अन्थाइ आरो बेबायदिनो सुबुन स्रिरि दैयाव ओ सना मोनो ना।
अ उम थाबो बाहाय मोननैसो बुंना होलाय आंबो बारा मोजाङै बारा माने मिथिस्लाबा माने।
औ नंगौ नोंथां। ओ बिफोरनो नोंथां नोंथाङा जायफोरखौ बुंलांबाय। ओ खैला, सुनै अन्थाइ बेबायदिनो हा सिङाव मोननाय खनियारि मुवफोरनि गेजेराव पेट्रलियामफोर बेफोरखौनो सोदांनानै बायदि बायदि रोखोमनि ओ महर होनाय जायो ना। पेट्रल डिजेल केरासिननि ओ बेफोरबायदिनो गोबां ओ मुवा खालामनाय जायो। आरोबाव दङ जोंहा सना, रुफा ओ जों आं खोनानाय बायदिब्ला ओ सुबुन सिरि दैयाव सना मोननाय बेफोरखौबो मिथियो आरो। बेनो नोंथां आरो नोंथाङाबो माबाफोर फंनैसो बुंबावगोन नामा? आसामनि मिथिंगायारि सम्पदनि सोमोन्दै।
आथि उम जेनेबा सम्फदनि सोमोन्दै बुङोबाथ' जेरै बिफां लाइफांनि थाखायनो मिथिंगायारि सम्पदा माने। इफ ओ जेनेबा बेफोरखोनो होनो जेनेबा जोङो।
औ।
मुवा बेसाद उम जेरै जों ए जेनेबा आसामाव साहा बागाननि थाखाय साहा बागाना माने बाहाय मुंदांखा मुदखा जेनेबा साहा बाहानि थाखाय आसामा मुंदांखा नङा होमबा साहा बागाना उम जोङो बिलाइखौ खानानै हरनानै जेनेबा फाननो हायो। मुलाम्फा मोनो बायदिसिना उम माने फाननो हायो आरोना आसामनिफ्राय आसामनिफ्रायबो मोननो हायो आरोबाव माबा मोनोमोनथाय आंबो बारा मोजाङै मिथिस्लाबा माने
ओव नोंथा।
उम जेरै जिब जुनारनिफ्राय लानानै गासैबो दाउमा दाउसा खौ लानानैबो मुंदांखा माने आसामा। जेरै जोंनि मानास हाग्रामायाव ओ मासे उम जोंनि मानास हाग्रामायाथ' मोसानि थाखाय मुंदांखा।
औ।
आरो लोगोसे ओ बेलेगाव मा मा मोनथाय ओम आंबो बारा मिन्थिस्लाबा मिथिनाया माने
औ।
उम बावगारनो हमदो आरो बाय नोंथाङा बायमान होबावनो हागोन नामा माने एमान मिथि स्लाबा आरोदा आं होनजोबनो हानाय नङा।
ओव जागोन नोंथां। ओ जोंहा मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय ओ मा मा मुलाम्फा मोनदो बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनि।
अव बुंजागोन।
ओव जोंहा बुङोब्ला मिथिंगायारि सम्पद जेरै बिफां लाइफांफोरखौ जोङो ओ फानहरनानै गुबुन हादोर गुबुन रायजोफोराव फानहरनानै रां आरजिनो हायो जोंनि आसाम आसाम हादरा। आरो बिनि अनगायैबो जिब जुनारफोरनि बेलायावबो बेबायदिनो ओ रां खामायनाय बेफोरबायदिखौ नुयो आरो नाथाय जोङो बेफोरखौ ओरैबायदि बो नोजोर होनांगोनदि जाहाथे बेफोरो मुवा बेसादफ्रा बेफोर मिथिंगायारि सम्दफोरा जोबस्रांनाङा। बेखौबो जोङो नोजोर होनांगोन बेबायदियाव बाहायनो रोंनांगोन आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा खनियारि मुवाफोर जेरै पेट्रलियाम गेसफोर बेफोरखौबो जोङो लिमिटनि बाहायनो रोंनांगोन आरो। लिमिटखौ जुदि बारोब्ला बियो मोनसे समाव जोबस्राङोब्ला जों माब्रैनिफ्राय मोनगोन। मानोना बैफोर मुवा बेसादफोरखौ जों मानसिया सोरजिनानै लानो हाया आरो मिथिंगाया सोरजिनो हायो। आरो मि मिथिंगाया सोरजिनो थाखाय गोबां बोसोर नांगौ जायो बेनिखायनो बेफोर मुवा बेसाद बेफोरखौ जोङो लिमिटाव बाहायनो रोंनांगोन।
उ
बेनो नोंथां आरोबाव बेनि अनगायैबो जोङो ओ मिथिंगायारि सम्पदफोरनि गेजेरजों जेरै हाग्रा बंग्रा बेबायदिनो नायथाव जायगाफोरनि गेजेरजों जोङो टुरिजिम खुलिनो हायो टुरिजिम गुबुन हादोर गुबुन रायजोनिफ्राय मानसिफोर दावबायफैग्रा मोनसे जायगा खालामनो हायो। ओ बेजों मा मुलाम्फा जायो होन दोब्ला खाथि खालायाव थानाय ओ दखानफोर हथेलफोर ओ बेफोराव जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो ओ जेयैबायद
नोंथां
ओ ओ सासे दावबायारि आ लोगोसे बियो ओ आदारफोर जानोब्ला ओंखामफोर उखैयोब्ला हटेलाव थागोन हटेलाव ओंखाम जागोन आरो बेनिफ्राय हर थालांनो थाखाय बेयो हटेलावनो थानांगोन हेलावफ्रा रां खामायनो रां आरजिनो हागोन आरो आरो बेयाव आरोबाव बेनि अनगायैबो ओ जों मोनो हान्थामेलानि बेलायाव गारि मथर
औ।
बेफोरावबो जोंहा मुलाम्फा दङ'। मानोना बिथांमोना दावबायनो फैयोब्लाथ' थाबायनानै फैनाय नंला बिथांमोना गारि मथरनि हेफाजाब लानानै बै ओ थुरिजिम जायगा सिम थांनाय जागोन आरो आरो ओ जुदि थुरिजिमा मोजां जानाय लोगो लोगो मानसिफोर फैनो हमनाय लोगो लोगोनो बे हान्था मेलानि बे बेलायाव लामा सामाखौबो मोजाङै लुफुंनाय जागोन आरो। लामा सामायाबो मोजां जागोन बेबायदिनो खाथि खालायाव हस्पिटालफोर ओ हटेलफोर बेफोरो हारसिङैनो जौगालांगोन आरो जौगाखांगोन
औ औ।
औ नोंथां आरोबाव ओ बेनि अन जोंहा बेबायदिनो गोबां रोखोमै मिथिंगायारि सम्पदा जोंखौ हेफाजाब होयो आरो ओ नोंथाङाबो फंनैसो माबाफोर बुंबावगोन नामा जोबथारनायाव
औ ओ नोंथाङा जिखिनि होनदों गाससिबो इनोखा खा बे बुंनायानो ओ बेलेग बुंनांगौथ' जेबो गैया जेनेबा जोङो बेफोरनि थाखायनो माने ओ जेनेबा मुंदांखा आरोना ओ जेरै जोंनि सिराखानाफोरखौबोथ' ओ बेलेग हादोरनि मानसिफोरा नायनो फैयो नोङा ओमबा सिराखाना बुंबाथ' जोंनिया ओ गुवाहाटि नोगोरमायाव दोङो नोङा ओमबा? ओ बेफोरावबो ओ बेलेग हादोरनि मानसिफोरा माने नायफैयो माने बिसोरनि ओ जेनेबा जोंथ' ओरैनो हाबनो मोना जेनेबा मोनसे टिकिट लानासो हाबनांगो फैसा होनानै
औ।
ओ माने इसिनि माने फैसाया माने आलादा ओ बेलेग हादोरनि मानसिफोरनि हाबनाया आलादा ओ आरो जोंनिया आलादा माने जोंनिया एसेबा उम बांद्राय नोङा आरो कम माने बेफोरखो नायफायो आरो ना नायफायनायखो नुनो मोनदों जोङो बेलेग जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि जागाफोरखौ नायफैयो नायगिदिंफैयो मोजां माने जेरै ओ जोंनि सिराखाना लोगोसे सिराखानाजों लोगोसे आरो ओ जेरै काजिरङा
औ नोंथां।
हाग्रामा आरो लोगोसे मानास हाग्रामायावबो जाहांबाय बेफोरखौ नायनो फैनाय नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नोंथां ओ-नोंथां बिदिब्ला जों साव रायनायखौ बिबा
औ जागोन दे नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बेखिनिखौ सावरायनानै। गोजोन्थों नोंथां।